औ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ अ नोंथां खोनायाखै नामा
हेल'
खोनादोंना?
अ खोनादो नोंथां नोंथाङा बोरै औ। अ नोंथां खोनादों दे नोंथाङा बोरैहाय दङ?
आङो दासान्दि मोजाङैनो दं नोंथां।
अ बिदिब्ला आं नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होनना कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम दङ ना?
औ दे सावरायजागोन दे नोंथां।
ओम बिदिब्ला जोङो आयदाखौ नोंथांनि सिगाङाव बुंथिनो सानबाय जोङो बैसागो फोरबोनि बागै ओ सावरायनो सानबाय।
औ दे।
ओम बिदिब्ला गिबियाव नोंथाङा बैसागोनि बागैसो फोरमायथिना होदो।
अ बैसाग्लो बैसागो होनबा जोंनि ओनसोलाव मोनसे रंजानाय बाजानाय मोनसे फोरबो। बेहाय ओ बेहाय गासै बोराय -बुरै, सेंग्रा -सिख्ला गथ'- गथाइ गासिबो रंजा -बाजा मोसायो।
औ नंगौ।
लोगोसे बेहाय बैसागो होनब्ला बैसागोआ मोननै रोखोमनि थायो मोसौ बैसागो आरो मानसि बैसागु। बैसागो गिबियावनो जोङो मोसौ बैसागोखो ओ फालिग्रोयो ओ मोसौखो ओ मोसौ बैसागोआ मोसौखौ ओ थुखैनायनिफ्राय जायो आरो। मोसौखौ थुखैनो थाखाय जोङो ओ गोबां ओ बायदिसिना मैगं -थाइगं बा बायदिसिना मुलि बिबार बिदि लाग्रोयो जोङो जेरै थाराय लाव फान्थाव माबा एबा दिग्लि लिटि बेफोरखौ लानानै ओ जोङो जों मोसौखौ फालिनाय जायो। मोसौ बैसागोखौ औ बिनिफ्राय बिनि अखानायै निफ्राय फ्राय जोङो बियो जादों मा मानसि बैसागो। ओ मानसि बैसागोआव जोङो गिबि बैसागो बा सेथि बैसागोआव जोङो ओ मोसानाय मुसुरनायखौ खालामामनाय जाया बे खालि जोङो मानसि ओ गेदेर फोरनिफ्राय ओ उन्दैफोरा ओ बोसोन लानाय ओ हाबाफारिखौ जायो ओ खालि ओम ओम। बेनिफ्राय बिनि अखानायनायनिफ्रायसो जोङो मानसिफोरा ओ मोसानाय बा दामनाय देनायखौ लानानै मोसानायखौ जोङो जागायो। बिदिनो जोङो सात दिनसिमहालासै जोङो मोसायो मोसानानै ओ उनाव लावखारो ओंखाम जायो जोङो नोंथांमोन थिबो बिदिनो बैसागुखौ बिदिनो फालियो नामा नोंथां?
औ नोंथां नोंथाङा बुंनाय बादिनो बेबादिनो फालिनाय जायो। ओ जेरैहाय जोंनि ओनसोलफोरावबो बैसागोखौ मोननै बाहागोआव रान राननाय जायो। जेरैहाय मोसौ बैसागो आरो मानसिनि बैसागो औ ओ थिग बेबादिनो अ मोसौ जोंनि ओनसोल फोराव लङ गासैयावबो सैथ्र' दाननि जोबथि सानाव एबा जोबथि दिनाव जोङो मोसौखौ थुखैहैनाय जायो मोसौखौ थुखैनो थाखाय जोङो गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाय नांगौ जायो। जेरैहाय जोङो बे फिथाइ सामथायाइखौ जोङो मोसौ थुखैनायनि सान्स सिगांहाय जोङो मोसौखौ थुखैनाय ओ जायो। जेरैहाय बे फिथाइ सामथाइफोरा जाबाय ओ लाव फान्थाव बेबादि नोंथाङा बुङनाय बादिनो थाराय दिग्लिलिथि हालदै बायदि बायदि गोनां जानाय फिथाइ सामथाइफोरखौ जोङो बुथुमनाय जायो ओ थिग बेदिहायनो जोङो ओ मोसौ जाय दिनखालि जों मोसौखौ थुखैगोन जोङो बे दिनखालि बे फिथाइ सामथाइफोरखौ मोनसे आइजेंआव ओ हानानै लानाय जायो आरो बेखौ हाखांनानै मालाबोुसुनाय जायो थिग बेबाददिनो जोङो ओं गोदोनि नेम बादियैनो जोङो मोसौखौ फोथाराव लांनानै जाम्फै एबा नालाफोराव थुखै थुखैहैनाय जायो। आरो बे थुखैनायफोराव जोङो दिग्रि लथि बिलाइजों मोसौखौ होनानै लांनाय जायो बेखौ बुनाय जा जायो होनबाथाय जोङो गोदोनिफ्रायनो फोरमायो जोंहा जेन मोसौफोरनावबो ओ बे बोसोरनि थाखाय एबा बेसिनि दानाव बेमार आजारफोरा जेन ओ साफ देरा बेनि थाखाय जों मोसौखौ दिग्लि लिथि बिलाइजों बुनाय जायो। ओ आरोहाय जोङो थिग बेबायाददिनो जोङो मोसौखौ थुखैनायाव गोदोनिफ्रायनो जोंङहा खुगा मेथाइ दंखायो जेरैहाय बे खुगा मेथाइया जाबाय लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एओरैबाय हा बेबादि मेथाइआ जोंहा दंखायो। आरोहाय जोङो मोसौखौ जोङो ओ थुखैनायजों लोगोसे फोथाबो फुननाय जायो। आरो बे फोथाखौ मानो फुनो होनोब्लाथाय जोंहा गोदोहाय जोंहा मोसा लख्राफ्रा जेन मोसौखौ मोसौनि बिगोमाया हाग्रायाव थांबाथाय जेन जाया बेनि थाखाय जों बेबाददि फोथाखौ फुननाय जायोमोन। आरो दासिमहालागैबो जोङो बे नेमखौ फालिनाय जायो। आरोहाय जोङो बे मोसौनि दिनखालिहाय जों मोसौखौ जोबोर उदाङैनो हगारस्रा होनाय जायो। आरोहाय जोङो जोंनि ओनसोलफोराव बैसागुखौ जोङो सानसे नि फालिनाय जायो। आरो जोङो बे बैसागुआव बैसागोनि गिबि सान एबा सेथि खालाराव जोङो गामिनि रायजो राजा गासैखौबो जों माने गिदिरफोरनिफ्राय जोंबो लायो आरो उन्दैफोरनो जोङो अननाय होयो हयथ' बियो नोंसोर नोंथांमोननि ओनसोलावबो जाखायो जानांगौ? आरोहाय जोंनि ओनसोलफोराव बे बैसागो दिनाव बैसागोनि नैथि सानाव जोंहा मिथिंगानिफ्राय मोननाय गोखा गोखै जानाय मैगं थाइगं जेरैहाय जोङो गोबां रोखोमनि मैगं जायो खुंखा माना मुनि गासिबो मिथिं मिथिंगानिफ्राय जि जि मैगं थाइगं मोनो बेफोरखौ जोङो जानाय जायो बेफोरखौ मानो जानाय होननानै बुङोब्ला जोंहा जेन जोंनियाव ओम जिनै दाननि थाखाय एबा से बोसोरनि थाखाय जोंना बेमार आजारफोरा्रा साफा देरा जेरैहाय जोंहा बे नेमा गोदोनिफ्रायनो फोथायनाय दंखायो जोंहा जेरैहाय सानाय सुनाय बेमार आजारफोरा्रा जेन साफा देरा बेनि थाखाय जोङो जानाय जायो हयथ' बेखौ नों नोंथांमोननि ओनसोलावबो जाखायै जानांगौ?
औ नोंथां जोंनि जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदि गोखा गो
औ नोंथां ओ अ नोंथां थिग थिग बेबायदिनो ओ थिग बेबायाददिनो जोंनि ओनसोलाव बैसागुखौ जोबोद गाजा गोमजायैनो रंजायो जेरैहाय जों बैसागु मोसानायाव गोबां रोखोमनि दामजु दामग्रा देग्रा लाया लानाय जायो नङा होमबा? जेरै खाम सिफुं ज'था सेरजा गंगोना आरो औवाजों बानाय थरखाखौथ' नोंथाङा मिथिखायो जानांगौ बेखौबो जोंहा गोदोनिफ्रायनो लाबोखायो थिग बेाददिनो बुंनो थाङोब्ला बैसागो जोंनि थाखाय ओ थाखाय जोबोद रंजाथाव फोरबो एबा जोबोद गोनांथार फोरबो होननानै जोङो फोथायो एबा गासैबो फालिनाय जायो आरो जों बैसागो मोसानायाव गासैबो उन्दैुनिफ्राय लानानै गेदेरहा गेदेरसिमहालागै जों गाैबो ज' जालायनानै मो मोसायो जोंहा बैसागु मोसानायाव मोनसे ओ नेम दंखायो जेरैहाय हिनजावसाफोरा दख'ना गोमो फास्रा गोजा बेबाददिनो गस गाननाय गोजा फोथा आररि देलाय मालाय ओ जोङो बैसागुखौ मोसानाय जायो। अ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबादिनो बैसागुखौ फालियो नामा एबा गाजा गोमजायै रंजायो नामा बेनि बागै फंनैसो बुंनो हागोन ना?
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो उन्दै गेदेर गासैबो ओंखारनानै ज' ज' मोसालायो रंजालायो नोंथां नोंसोरनि बायदिनो बिदिनो जोंनियाबो औ मोसानाय रंजानायखौ खालामो नोंथां।
न आरोहाय बुंनो थाङोब्ला जोंहा बैसागु बोथोर सफ सफैनाय लोगो लोगो बिफां लाइफांफोरनि बिलाइयावबो माने सोमखोर गोथां बेबादि बिलाइआ सोमजियो आरो जों बेजों लोगोसे दाउ दाउसिन दाउलाफोराबो लोगोसे दाउखौवौ दंफांनि मान्दार बिबारफोरा बास्राय बेजों जोंहा माने गोसोफ्राबो उसिफावो आरो जों बे बैसागुआव जोबोद गोसोनि दुखु दाहाखौ बावगारनानैबो जोङो गोसो होसोना रंजानाय जायो बुंनो थाङोब्ला जों गोदो आरो दानि बैसागुआव गोबां बैसागो फालिनायाव गोबां फारागथि नुनो मोनो जेरैहाय जोंहा गोदो खुगाजों खुगा बैनि न' बैनि न' जेनेबा दाबसे जायगानिबा लांदां बिफांनि साया सिंफोराव जोङो जोबोद गावजों गाव खुगा मेथाइ खननानै बैसागो रंजानायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव बांसिनानो जों टाइप रेकर्डिं एदििअ' जेरैहाय जोङो हयथ' बेखौ नोंथाङा मिथिखायो जानांगौ आथिखालाव खाथि खाला ओनसोलफोराव माने बैसागुजोंनो लोब्बा लानानै जोंहा मा जौस्रां जौ जेनेबा स्टेज प्रग्राम बेबायदिनो बैसागो मेला बेबायदि खुंनाय जायो हयथ' नोंथाङा बेखौ मिथिखायै जानांगौ आ औ नोंथां बेबायदि खुंनाया माने गोदोनिफ्राय नङा बे द बावैसो सोमजिनाय मोनसे माबा जेनेबा बेबादि फालिनाय नेम बियो बेबादिनो जोङो बेबादिनो जोङो बैसागुखौ बे बैसागु फांसनावबो जोङो गोबां रोखोमनि बादायज्लायनाय लायो जोंहा उन्दैनिफ्राय लाना गेदेरसिमहालागै आरिमु बदायलायनाय मोसानाये मेथाइ खननाय बेबादिनो गोबां रोखोमनि लायो बेयावाय जोंहा देंखोगिरि एबा बेबायदिनो महरगिरिफोर लाबाय जायो बेफोरनि भडअ' रेकर्डिंफोरजों जों गोबां रंजायो नाथाय गोदो बेबादि रंजानाय नुनो मोनामोन आरो नोंथाङा बेबादिनो गोदोनि बे बैसागु आरो दानि बैसागु माबेयावबा फाराग नुनो मोनदोंना।
औ नंगौ आं गोदोनि बैसागु। बैसागु आरो दानि बैसागुनि। फारागखौ नुनो मोनदों नोंथां। ओं।
बेनि बागै एसे फोरमायथि औ।
अ गोदो बिदि केसेटजों मोसानाय होननाय होनोब्ला बिदि गैयामोन। दानिया बिदिखौ। केसेट बा दामग्रा दामजुफोरजों मोसानायखौ नुनो मोनो।
नंगौ।
जोंनि ओनसोलाव। ओनसोलाव ओरैबायदि नेम मोनसे बानायदों दा जे केसेटजों मोसा। मोसानो मोना मोनसे। गामि ओनसोलाव जोंनियाव औ औ थेवबो जोंनि खाथि खाला ओनसोलफोराव। नुनो मोनो जे केसेटजोंबो। जोंनो दामनाय दामनानै मोसाथिंङो। ना। स्टेजफोरावलाय। उफाय गैया मोसानायखौ नुयो मोसानांगौबो जायो स्टेजफोराव। मानो होनबा स्टेजफ्राव बांसिन। बिदिनो जोङो गिदिर गिदिर रोजाबगिरिफोरनि देंखो लानानै मोसानो गोनां जायो। थिग बेबादिनो नोंसोरनियावबो बिदिनो नुनो मोनो नामा नोंथां।
औ नोंथां। जोंनि ओनसोलावबो। थिग बेबादिनो नुनो मोननाय जायो जे बांसिनै अडिय रेकर्डिं बेबादि बेबादिफोरखौ बांसिनै बाहायनायखौ नुनो मोनो। आरो गोदोनि बायदि खुगाजों खुगा। बेबायदि खननाया माने। बांसिनखौनो नुनो मोना आरो बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला गासैबो अडिअ रेकर्ड बेबादिनो बांसिन मोसानायखौ नुनो मोनो।
नंगौ नामा नोंथां दे होमबा बिदिनो। दिनै बेखिनियावनो दोन्थनोसै नामा नोंथां।